हेल' नोंथां अ नोंथां खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि औ औ नोंथां नोंथांखौ मोनसे आयदाला आयदा लानानैसै आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो थाखाय नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ थारायनो हागोन नोंथां
औ औ नोंथां आयदाया जाहैबाय सावरायनायनि माने दानि बैसागु आरो गोदोनि बैसागु नोंथां बै दानि बैसागु आरो गोदोनि बैसागोनि गेजेराव मा फाराग दं बेखौ नोंथाङा आंनो एसे सावरायहरग्रोनो हागोन ना।
औ
दे नोंथां अब्ला नोंथाङानो एसे सावरायना फोरमायग्रोदों आंनो।
औ जागोन दे अब्ला नोंथां।
औ औ
औ नोंथाङा जि दासो बुंलांबाय नङा होनबा जि ओ गोदो एबा आवगायनि बैसागु एबा दानि आ थिखाल मुगानि बैसागुनि फारागखौ नङा होनबा नोंथां औ। बेनि फारागानो जाहैबाय जे जोंना आगोलनि जे बैसागो बोथोर
उम
बेखौ माने जोंहा गामियाव खाम जथा सिफुं बायदि दामजुफोरजों माने गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्लाफोरबो जयै थांमोन नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
औ बेयाव माने जोंहा ओ जि जोंनि आखाइजोंनो जि बानायनाय जि औवा दं बिफां बायदिजों बानायनाय जोंहा खाम जथा सिफुं बायदिखौसो जों दामो। नङा होमबा नोंथां? औ औ ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा जि गोबां फिसा फिनला आइजें जेरै गंगोना जाबस्रिं बायदि गोबां दंबावो नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां
औ बेफोरखौ माने जोंहा दामनानै मोसायोमोन आरोना नोंथां।
उम
नाथाय दानि जि आथिखाल मुगा बेयाव जोंहा गोबां सोलायनायखौ माने नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जेराव जोंहा ओ गिबियाव दं जोंहा जे दामजुनि गोमालांनो हमनाय जेरै जोंहा गंगोनाखौथ' प्राय दामलानो नङा होमबा नोंथां? औ बे मोनसे आरो जोंहा गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे जोंनि जि दामजु जायखौ जोङो दामोमोन नङा होमबा नोंथां?
उम उम उम
बेनि अनगा माने जोंहा आथिखाल मुगायाव गोबांखौनो जि ओ इलेक्ट्रनिक डिभाइस एबा डिजे बक्स बायदिखौसो लाना दामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। माने बिखौ दामोबा माने ओ बेखौ जोङो बर'नि हारिमु मोसानाय होननाय जानाय नङा नङा नंगौना नोंथां। औ मानो होनब्ला बियो जाहैबाय मोनसे जेराव जोंहा जेरै हाबा एबा फिसा फिनला ओरै जेनेबा गामियाव जोंहा मोनसे फांसन हिसाबै खुंजानाय जायो नङा होनबा थां बेफोरनि थाखायसो माने बे बक्स डिजे बायदिया समायो आरो नोंथां औ नाथाय जोंहा जि बैसागुनि जि बोसोर गोदान बेयाव माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो जि दामनाय आइजें बेफोरखौसो दामनांगौ मानो होनोब्ला बे मोनसे हारिनि सिनायथि नालाय नोंथां।
औ औ
औ बे हारिनि सिनायथिखौसो जोङो लाफानानै दामनानै मोसानांगौ नंआ होमबा नोंथां औ आरो बेखौ जोंहा दा माबा जों निजिये बर' हारिनि जि सिनायथि बेयो माने गोमालांनो हमगोन आरो ना नोंथां औ बेनो आरो जोंहा ओ बेफोरखौ दामनायनिबो गोबां ओ माबा दं जेरै जोंहा बेखौ दामोब्लासो जोंहा जे सिनायथि मोनो जे बेयो जि बर' ओ समाजनि बा बर'फोरनि मोनसे हारिमुनि दामजु नङा होनबा नोंथां?
औ औ मोनसे सिनायथि
औ सिनायथि नाथाइ बेनि अनगा बिदि ओ इलेक्ट्रनिक डिभाइस जेनेबा डि जे बायदिखौ जों दांमोबा जोंखौ ओ गुबुन हारिमुनि सुबुंफोराबो बुंगोन बिसोरो बबे माहारिनि सुबुं एबा बर' अबे हारिमुनि जोंथ' बेखौ मिथिया बिब्दि होनगोन नङा होनबा नोंथां? औ बेनिखायनो जोंहा गोदो एबा आवगायनि आमफ्राय आथिखालनि जि फारागा बेनोदि जोंहा जे दानि
जि दामनाय आइजेंफोराव जोंहा एबा हारिमु जोंहा सोलायनाया बेनो जे जोंहा खाम सिफुं जथानि अनगायै जोंहा गुबुन इलेक्ट्रनिक डिभाइस जेरै डिजे बायदिखौ दामनायखौनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ ओ अब्ला नोंथां बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ
नोंथांआ सोंनायाव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों नोंथांआ जा रखम फोरमायबाय‌ नोंथांनि फोरमायनायाबो आं खोना खौ गोजोननाय मोनदों आंनि फालनिफ्राय फ्राय आं नोंथांनो फोरमायनो सानो जे बैसागो गोदोनि बैसागो बैसागु आरो आथिखालनि बैसागु नोंथांआ बुंनाय बादिआनो फाराग होनना बुंब्ला बेनो जे गोदो जा रोखोम जोंनि हारिमुनि दामजु खाम जथा सेरजा सिफुं जाबस्रिं बायदिसिना जोंनि गंगोना बेफोरखौ लानानै दामनानै हारिमुखौ गोगोम खालामबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव नैबे गोदान सोलायनो हमदों बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंगौ ना थेवब्लाबो जोंनि जा हारिमु आफाद बे हारिमु आफादा लाखिनो नाजागासिनो दङो बिथांमोना लाखिनो नाजागासिनो दङ आरोबाव लाखिनो नाजाब्लाबो गोबांखौनो हायाखै बिथांमोना नैबे गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंथांआ बुंनाय बादिनो डिजेब बायदिफोरखौ लानानै बिसोरो रंजानो हमदोंसै थेवब्लाबो जों गावबा गावनो दा जाखां आमफाय लाइमोनफोरा माने लाखिनो सेसथा खालामनांगोन आरो गावबा‌ गावनो नङाब्ला जों हारिमुवा जोंनि दामजुफोरा गोमालांनो हमगोन आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां औ नोंगौ
गोदो जाबादि रंजा बाजा बोराय बुरैफोरा बा आबै आबौमोना जा रखम खालामोमोन जों बेखौ आथिखालाव नुनो मोनलिआ नङा होनबा नोंथां जोंनो रंज जानो मोनदोना खाम दामनायफोराव खम जालांबाय आरो दामग्रा मानसिफोराबो गोबां खम जालांबाय माने, खमायलांबाय, रोङै मानसिफोरा खमायबाय। जागा जागा गोबाङानो सोलोंदों नाथाय गोबाङावनो सोलोङाखै, गोबाङानो रोङा। बिदि जाना दं आरो गोदोनि मानसिफोरा नाथाय बोरायफोरा गोबां रोंगौमोन बिथांमोना क्लासिकेल बायदिसिना गैयामोन दामनाय देनायनि थेवब्लाबो बिथांमोना माने दामै दामै माने फरायनो लिरनो रोङाब्लाबो माने जोबोर रोंगौमोन आरो।
औ।
बैबो आबै आबौमोनानो गोदो माने जोंनो दिन्थिलांदों आरो नङा होमबा माबायदि दामनांगौ माबादि मोसानांगौ बेनो आरो आरोबाव लोगोसेनो जों बुंनो थांबा ना जोंहा हारिमु बा, बैसागु फोरबो होनना बुंनो थाङोब्ला, लोगोसेनो जोंहा खाम दामनाय, जथ- जथा दामनाया बे खाम दामनाय बा‌ सिफुं दामनाया जोंहा थारैनो खेराइजोंबो सोमोन्दो दं नङा होमबा नोंथां खेराइबो मैखोम सोमोन्दो आरो लोगोसेनो बेजोंनो जोंहा मा दंबावो बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमाबो जोंहा फुरा लोब्बा दं नोंगौना फुरा बै खेराइ माबाजों खेराइ लोगोसेबोनि बर' हारिनि दामनाय दामजुफोरजों फुरा लोब्बा दं आरो बे सेरजा हुनाय बे आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनदोंसै नोंथां लोगोसेनो औ। लोगोसेनो जुदि गामिफोराव जुदि मोसानाय समाव जों जुदि ग्रोम ग्रोम सेरजा सिफुं खाम जथा ना जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै मोसानाय नुयोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनो आरो नोंथां नङा होमबा? दा औ औ औ फारागथि होनना बुंब्ला दा बैफोरनो आरो आथिखालनि फारागथिया बेनोसै आरो मा बुंबावनो ना नोंथां गावबा गावसै माने रंजानायफोरावबो बेनो बा मावनाय दांनायनि खे मावनाय दांनायनि बेलाफोरावबो बिनोसै माने औ माने एसेबां खौसेथिया खमायलांनो हमदोंसै। आरो गोदो अ गोदो जा रखम खुगा मेथाइ बा ओ बायदिसिना हान्जा मोसानाय मेथाइ बा बैसागु मेथाइ बायदि बायदि माने बै जा जोंनि हारिमुनि मेथाइफोरखौ रोजाबनानै खुगाजों रोजाबनानै खाम दामनानै ना ओ सेरजा सिफुं सिफुंजों गोगोम हारिमुखौ माने मोजां लाखियोमोन नाथाय आथिखालाव माने खुगा मेथाइ बा बैसागो मेथाइफोरा गोमालांनो हमदोंसै आरो माने गोदान गोदान मेथाइ खालि आथिखालाव माने ओइ गोदान गोदान जाबादि केसेटआव रोजाबनाय ना केसेट ना नाम गोनांखौ भिडिअफोर ओंखारनाय माने जाय ट्रेन जाना दङ ट्रेेनदिं जाय ट्रेनाव सोलियो बेखौसो माने लानानै रोजाबलाबायना मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नंगौना नोंथां औ माने जोंबो माने गोदोनि आरो दानिखौ सानब्ला गोबां साबजानायमोना। जोंबोसे गोदान मुगानियानो बुंनो थाङोब्ला थेवबो माने गोदोनि आरो दानिखौ खोनोब्ला माने एसेबां गावखौनो गाव गोजोननाय मोना आरो गोदोनिखौ सानहरबा जों जोबोद मोजांमोन माने जोबोद गाहाममोन हारिमु बि थिङा जोंनिया जोबोद मोजां मोन होननानै जोङो गावखौनो मोनसे रंजानाय मोनोमोन आरो ना। थाय नैबे गोदान मुगायाव जा रोखम सोलायनो हमदों माने बेखौ जों नुयोब्ला गावबा गावनो मोनदांनानै एसे बोरिया बोरिया मोनदो आरो नोंथां नंगौना? नोंथां उम्म औ औ औ नुब्लानो मोनथियो। बिदिनो आरो औ औ गोदो मा बायसामोन लोगोसेनो गोदो गावबा गाव सिफुंफोर सिफुंफोरखौ बानायना लायोमोन ना नोंथां गावबा गाव सिफुं बानायो औ बेनि उनाव खाम औ खामफोर बो गावब गाव दानो नाजायोमोन सेरजाफोरखौबो गावबा गाव दानोमोन ना आथिखालाव बेफोरखौ नांगौबा जों अर्दार होनो गोनां जायो।
औ नंगौ।
माने जों बायनो गोनां जायो बाजारफोराव बा गुबुन मेला फोरबोफोराव ओंखारबा जों बेफोरखौ सिफुं बायदिसिनाखौ जों बायनो गोनां जायो। उम्म आरो बायोब्लाबो आथिखालाव गोदोनि गोदोनि मेथाइ मोसानाय ग्रोम ग्रोम गोदोनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनलिया आरो। थिखालाव मरदार जालांबाय ना गाननाय जोमनायनि बेलायावबोथ' नों गोदोनि बोराय बुरैफोरनि गाननाय गाननाया बेलेग आथिखालनि गोदान गोदान मुगाया बेलेक बुंनो थांबानो जोंहा जोंनि हारिमुआव बांसिनै आइजो माहारिफोरखौ जों गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनोमोन माबायदि माने गस्ला गोजा ना। गस्ला गोदजा लोगोसेनो गोमो दख्ना बेफोरबायदि गान्नाय नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बायदि बायदि गाबनि गावबा गाव गोसो जानानै माने गाननायफोरखौ जों नु गुबुनदारि इफोरबायदि रंजानाय समफोरावबो नङा नोंथां आरो बि दा लेनदेन बेलायाव बेलायावबो गावबा गाव गावबा गाव दानाय नंला हाथाइ फोरनिफ्राय बायनानै बेफोरखौनो जोंनि हारिमुआव बैसागो मोसानाय बा फोर्बोफोराव बाहायनायखो जोङो बांसिनै नुनो मोनदों आरो नोंथां न' नंगोना नोथां बेनि उनाव आरो थांनिसिम आं सोंबावनो लुगैदे नोंथांनि ओनसोलाव माबादि थासारिया माने रंजानाय बैसागो बोथोरनि रंजानाया माबादि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो हागोन नोंथां ओ दा आं दहाय बुंनाय बायदिनो एसे बुंफिनोसै मानो होना नोंथां दहायसो आं बुंहांबाय नङा होमबा जे जोंनि आथिखाल मुगायाव जोंहा दामजुफोरा माने बक्स बायदिसिनासो लानाय जादों आरोना नोंथां
औ
बिब्दिनो जोंहा ओ जोंनि साखाथिनि एबा जोंनि एसे गोजानाव एबा जेनबा ओ स्नि किल'मिटारसो गोजान जानथायाव आरो ना बे मोनसे गामियाव माने आङो बिब्दिनो बैसागु बोथोराव बिब्दि बक्स दि जे बायदि लानायखौ आङो बिदि लाना मोसानायखौ नुनो मोनदों आरो नों
औ औ
बिब्दिनो जोङो बिब्दि मोसानायखौ मानो होनबा जोङो गारनांगौ मानो होनब्ला बियो मोनसे हारिमुनि थाखाय ओ लासिं सिंबो बाथ्रा जायो नङा होमबा नोंथां
बे माने जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जायखौ जों जों माने गैयाब्ला बर' हारि होनना सिनायथि होनाया जोंहा गोब्राब जागोन जेराव जों बुंनो थाङोब्ला जि आइ टेक ना जेराव जों जि आइ टेक दामनाय देनायफोरखौ जि आइ टेक जों मोननो हादों। दिनैनि समाव बेनिखायनोसो गावबा गाव संरैखा होनांगोन आरो बेखौ
औ नंगौ थारैनो आरो जोंहा इयुन जोलैनो जि फोरमायनो बेफोर बाथ्राफोराबो जोंहा गैया जागोन नङा होमबा नोंथां औ नंगौ थारैनो औ
दे जिखो जे जिखुनु नोंथां जों बेखिनिखो नोंथांजों सावरायना आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांखोबो साबायखार बावबाय नोंथां ना बेखिनि समावनो आङो